औ नोंथां।
मा खालामदों नोंथाङा दा?
नोंथा आं जेरना दं नै दा।
अ खबर सबर मोजां ना नोंथां?
मोजाङानो नोंथां।
अ मोनसे ट्रपिकसो लानानानै फैदोंमोनलांं नोंथां।
हो?
मोनसे ट्रफिक लानासो फैदोंमोन आं नोंथांजों सावरायनो होननानै।
अ सावरायजागोन नोंथां।
नोंथाङा फ्रि दंबा रायलायगौमोन आरो।
रायज्लायजागोन नोंथां फ्रियानो दं।
औ। गुद बिदि दा नोंथांमोनथिं सुबुंफ्रा मा मा आबाद खेथि मावनानै जायो दा?
अ नोंथां जोंथिंथ' दा सुबुंफोराना
औ।
सोरबा सोरबा जेनेबा गाव गाव खुद बेक्ति फार्मफोर खुलिनानै जायो।
ओ।
सोरबा सोरबा
बिदिनो मैगंनि आबाद दाथ' गरम बोथोर नालाय नोंथां गरम बोथ बोथोरफोराव मोननाय आबादफोर मावनानै जायो आरो।
अ।
ओमफाय नोंथांमोनथिंलाय?
माइ खेथिफोर आरोना नोंथां। हेलौ नोंथां खोनादोंना खोनायाखै नोंथां? ए। नोंथांमोनालाय दा मा मा आबाद? ओ आर्जियो आरजिनानै
आङो?
हो।
दाब
मा होन्दों नोंथाङा? अ। ओ। हम। मोजांलै नोंथां बिदि आबादफोराबो ना मावना जानो। उम।
ओमफ्राय मा मा मावनानै जायो?
जोंथिंबो बिदिनो दैज्लां बोथोराव मा मा खेथि मावो बिदिखौनो मावो ओमफाय मेसें बोथोराव मा मा फिथाइ सामथाय बा मा मा खिथि मैगं थाइगंफोरनि जायो बेफोरखौ मावो आरोना नों थां।
दा जाखांबाय दा?
मा होन्दों नोंथाङा?
ए जाखांबाय नामा होनदां?
जाबाय नोंथां औ। नोंथाङालाय बेसें बोथोराव मा मा मैगं थाइगं गायो?
बानलु ओमफ्राय सबायबिमा
ए
ओमफ्राय भिन्दि गायो।
अ।
गायग्राया इसेबां बुरजाबो नङा नालाय नोंथां आं कफिफोरबो गायो
आ आ।
नालाय नोंथां।
अ।
बेनो ओरैनो फिसा गाय
आ जासारनो थाखाय न'आव
औ न'आव एसे जाबाय आरो एसे बेलेगाव फा फानहरबाय रां लानो थाखाय
अ।
न'फोराव खरस खालामनो थाखाय रांखौबो नांगौना नोंथां।
नांगौमोन नोंथां बेफोर गैयाबानो खर्स
आजिखालि बेफोर खेथि गैयाबानो गैला नोंथां जेबो।
उम खरसा जानायनि फैसा नांगौ जायोना नोंथां।
औ नोंथां। ओमफाय दा नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दं।
आङो दा नै मा होनो मेसें बोथोर जासै नालाय एबारथ' हाग्रा मे मेसें बोथोर जासिगोन नालाय दा एबार
औ औ औ
ओंखायनो एसे बारिफ्राव हाग्रा जासिला बायदों ओंखायनो दानस्रांलाबायनो होनना फैदोंमोन
अ दासो नांगौ नोंथां बिदिनो।
उम दा गरमखायना गरमखायनो जिरायना दंथ'यो आरो दंफां साहायाव
औ गरमा अयथासारलै नोंथां बिरादनो
सानदुं गोसायाव बांद्राय मावजाया नोंथां।
औ मावजाया नोंथां।
देहाफोराबो लोरबां सोरबां जानो नागिरो
औ दुरबल जायो।
उम
न'फोरावथ' गासिबो मोजाङैनो दं नोंथां।
दङ नोंथां आं बिदिनो समजों लोगोसे मिलायलांगासिनो दङ आरो
अह
इसोरनि अननायाव उम खेलेरा खांख्रिख'ला बिदिनो गायनो सानदोंमोन आरो आं
अ नोंथां जागोन बेफोरो जानायाथ' दा
खांख्रिख'ला खेलेराफ्राथ' बिराद जायो नोंथां जोंथिं जानायालाय
औ नोंसिनि एसे बोरिबो ना नोंथां
ओम जासोगारो ओंखायनो जोंनिथिंजाय आरो केजि केजि हिसाबबो फानो जोंहा फानहरो
औ नोंथां आं बेफोरखौनो फा बिसोरखौनो मावनानै जायाबा उफाय गैलालै
फायखारिनो हरो आरो केजि हिसाब
आंनाबो दा नै न'नि बेफोर मैगंनि फैसाफोरानो न'आवबोथ' आं मिस्ट्रि सोदों नालाय नोंथां
उम
मिस्थ्रिफोरनोबो एसे हरो बेजोंनो खरसबो जाहोयो
न' लुदों होनबा ना।
औ नोंथां लुदों।
औ।
हेलौ
आरसिसि लुदों नामा नोंथाङा ना आसाम टाइप।
आरसिसि नङा नोंथां आसामटाइप बायदिनो
औ
फिसासो नोंथां खथाब्रैल'
औ जायो नोंथां न'खरफ्रावबो न'खरफ्रावलाय साबैसे' दं नोंथांमोनालाय?
नोंथां जोंना न'खराव साबा।
सा बा
औ
जासाबलै नोंथां उनावहाय लुनो हागोन।
नोंथांमोनहाथ' जाजोब्बाय।
जाबाय जोंना जानायालाय
औ सिनथा गैला ना
प्लास्टार दालायबावनांगौ दं खथासेसो
औ थाबाय दा नोंथाङा न' गोदानाव
थाबायमोन थानायालाय गोगोमानो थांबाय खरसाफ्रा
थांखायो नोंथां
बे मैगं खेथि गायनानै एडभान्स लाग्रोखाबाय आं नोंथां ओंखायनो उफाय गैयाना फैसा रांफोरबो गैजाया
उफाय गैया नोंथां।
ओंखायनो मालायनाव दाहार साहार लानांगौ जायो।
औ बेफोर गैयाबानो जाला नोंथां आजिखालि
खस्थ' मावबासो फैसा फैयोनो नोंथां।
औ-औ नोंथां औ
नोंथाङा होनबा दब्लायनैल' दं आरोना
औ नोंथां
आजिखालि बेफोरनो जोंनि थाखाय बेफोर आबादानो नङाबा गैला नोंथां।
ओम
गोजानावबोथ' खामानि मावहैनो खस्थ'
खस्थ'थार आरो गारि भारा मा भारा
एखेसो जायोलै नोंथां आंनिबाथ' गोजानाव मावहैनायनि रांजों बे गाव गाव खुद बेक्टिनि आबादनि रां आरजिनायजों
ओम न'फ्राव हा एसे हाफोर थानांगौ आरो बुरजा सय बिघा सात बिघासो खेथि मावजानाय
औ
बे मैगं गायबासो थाव खरसा बानलु संख्रि ओंखाम जानो खरसा मोनसिगोन बायदिमोनबाय आं
औ नोंथां गायनांगौ बिदिनो
खरसा जानोनो फैसाफ्रानो गैलायलांला माथो नोंथां
ओं लै दे- दे आं होनबाथाय बिराद प्रब्लेम नोंथां
आरो दा नै मेसें सफैबाय गायनायाव थांसैलाय हालेवनाय ट्रेक्टर' हालेवहोनाय
औ
ट्रेक्टराबो दा बिगा हिसाब बिगायाव सारिस' बिस गाहाम लायो।
औ औ नोंथां।
आरो बेनि मुलि
न'आव- न'आवथ' गासिबो मोजाङैनो दंजोबो ना नोंथां? अह।
बे खेलेरानि मुलि बायनांगौ फिथाइनि मुलि बायबावनांगौ बिबारनि मुलि बायनांगौ।
औ।
खरसाफ्रालाय थाङो नोंथां बिस हाजारसो थाङो नोंथां खरसाया फास्टआव।
औ नोंथां थाङो।
नायनोसै बिस हाजार खरसा थांनायखौ मोनफिनगोनना मोनफिनना मोनफिनबानो जाबाय नोंथां एसे
मोनथों बेनोथ'
खरसानि एसे बारा मोनबानो जाबाय नोंथां।
औ औ। आरो दा जोंनाथ' बेफोर गैयाबानो जाखाया नालाय नोंथां।
बेफोर गैयाबानो जाया।
बेफोरखौनो मावै दाङै जानांगौ
उम।
माथो खालामबावनो ना नोंथां।
मैगं थाइगंफ्रानो गैया नालाय ओंखायनो खेथि मावलाबानोनो सानदों आं एबार
मा होनदों नोंथां?
मैगं सैगंफोरबो गैयाना नोंथां खेथि मावलाबायनांगौ होनदों ओंखायनो
औ नोंथां। समाबोथ' जाबाय नोंथां। दा आं दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां।
जागोन दे नोंथां उनाव सावरायफिनसै नामा मोजांनो।
औ औ नोंथां जागोन।
दे होनबा ना नोंथां नोंथांजों रायलायनानै गोसोखौ मोजां मोनबाय आरो।
औ औ दे नोंथां दे।
ओ।